एसो
बोरैबा दानजाखो ना दानहरफ्लांखो
मिनथिया ओमफ्राय नों बुफिनदोंसो होमबा
औ हरफिनदोंसो दा
ए सिदा सिदा रायजलायनांगौ थोंजों थोंजों नङाबा जानाय नङा
हा
नों बिदि दैलो दैलो रायलायनाङा बाथ्राजोंसो लायो नालाय एखदम थाब थाब थ थाब नांगौ
एजे माबा मोन खान्थाल बेगरजों मैथा ओमफ्राय नाथुर गोराना ओमफ्राय माबा दंबावोमोन बावलायलांबाय मा बाथोनमोनथाय दावदै बाथोनमोन खोमा खोनाबाय
हरनै मा मा ओंख्रि जानो गोथाव मोनो नोंलाय दे स्रायै खोन्थादो
आंना ओंख्रिया माखौ गोथाव मोनोमोनथाय आं मिथिलाहाय मा माबा दाउ बेदर अमा बेदर ओमफ्राय आं बयलारखौथ' नायनो बाथारखायो ओमफ्राय नाखौबो नायनो बाथारखायो आङो ओमफ्राय बोरमाखौबो गोथाव मोनो हांसोखौबो बाथारो
बर'नि ओंख्रि गोथावमोना
बर'नि ओंख्रिखौ गोथाव मोनो नारजिखौ आगोल बाथारोमोन दा एसे गोथाव गोथाव मोनबाय नारजिजों अमा बेदर गोराना बिजों गोथाव मोनथारोहाय मा
फोरान फोरान दोनफैनानै संबाय था हा औ औ
दोन सिं गैया
फां फांखा गाबनाय खोनायाखै
उम
बे
उम माबाहाय थाबथा थुुबथा जानाय नागिरो मायाबा नांनायागिरा मा होनो दि बेखौ टावार होनो ना नेट होनो ना मा होनो बर'निबा नांनो नागिरा थाबथा थुबथा जानो नागिरो
मानसिफोरना दाना बुजोबथारबायना द
है थाङा थाङा बुबाबो वारनिं वारनिं देखायो बेखायनो बानाय फैबायना सोरथो आरो बेखौलाय बेजों नांथाबबाय थानो बानायफैयोना बिदिबा
बानाय फैयो उम
बानायफैनानै आंनो दस दिनसो जाबाय खोमा रावजोंबो राय्लायनायबो जायाखै मानायबो जायाखै
आंहा बुं बुंहरबायो आंनि मबाइलजों गैया रावबो हरा जि गाज्रि गोजाखा मानसिफ्राबो
जानो एफा मानसियानो सिरिथारसै टास्कानो बुंजोबबाय खोमा मालाय
बुंजोबबायदां मालाय माहाजोन जाजोबथारबायदां
उम बानायना लानोरोङासै आंना सो मेरला दंबावोमोन सल्ल' जोनल' थांदों बेबो अबेबा अबेबा जिर' जिर'सो
उम आंनि बायदि जादों आंबो अबबा अबावबा लाथिख' लाथिख'सो जादों
उम बे एखमबा हमबाबो खोनायाना
उम
हमबाबो खोनाला ओरैनो दानफिन जानोसै बिदि जायो।
उम
जेरावबो बेरायनो थांनो प्लेनिं गैया?
प्लेनिंआ ओइ किसान बाजाराव थांनांगौ दा ओमफ्राय जोंना बै बिना बारद'नाव उननिस थारिकआव इना प्रग्रामा।
बेना अबेयाव लागोन?
बेनिखौ गावसिनिथिं लानोसै उम औ औ बिथिं लानोसै गावनि थिंखौ
खामानियानो खामानिलै गोजान गोजान इसे उम गोजान गोजान।
नोंहा गोजान गोजान बेलेग जायगायाव थांनायनि जेबो माबा गैथ'वा?
धोय गैया बेसां थांनो लुबैदों गैया मालाय नोंहासो बेरायबाय थानो मोनथारो।
होस अबायहाय नुखोसै नोंलाय आंखौलाय।
इलाय गाबोनबो बेरायबावसिगोन नोंहा इथिंजाय
बे गोजान जाहैबाय बे खिखरानो खिखर सालि नामा होनो इदिखौ?
जायगाया सोलायजोब्बायथ' थेब्लाबो
जाहारगुदियावसो जोंनि बायदि मानास गुदियाव मा टाउन सहराव थांबासो एसे गारि मथरफोर नुयो दा इयावलाय गारि मथरबो नुवा माबो नुवा।
ओयलाय फावसाव फैनाय नुगोन ना गारिफोरखौ।
इस बे खब्थाम आइथिं थोंथामखौल'सो नुगोन बाहाय। मा नुनो बेहायलाय मा थांनो
बे मोनसे
थेवबो टाउनफ्रावबा बेलेग बेलेग दिजेननि गारि नुयो नामफोरखौनो मोनथिलायि
उम थ'आ गारि लाबाय नामा गथ'आ?
सोर गथ'?
बे नोंनि लोगोआ दाख्लै मोनहां मोननाया साख्रि मोननाया? ए ए दाख्लै सालायनायाव हमनो हाखांनाय मोनदां
औ औ माबायाव लायदों मा होनो बिदिखौ आद्रा फैसा गारहरथ'नायखौबा मा होनो बिदिखौबा बर'निबा दाहार दाहार लाबादों सोरनाव अदि जायाहाय इदि नङा। मा होनो बर'नि बिदिखौ?
एसे होबोदों हेन्द केेस आखाइजों होबोदों?
ओ एसे खावसे होबोदों आरो।
खावसे दाहार गारबोबाय आरो
उम दे माथो खालामनो गथ'आ दासो एसे सुख मोनलायदोंलै बियो।
उम टिउसनबो फोरोङो बियो नोगोदनो टिउसन लायो। फुङाव थाखोनै- थाखोनै टिउसन फोरोङो बियो।
बाथ' गैयाबाबो एसे हाबोलै बिनियाव।
ओ सासेयाव फास' खरिबाबो नों साबा गथ' लाबानो
नैजिबा खरि मोनबाय। उम आखाय खरस
उम
जेरावबो थाङा चावमिनफोर जाहोया दाहोयो।
दा म'म जाहैगोनहाय।
मिथिखायो आङो दाखलि बोराया खिथादों।
जाहोलाय दा लोगो हमबा।
आंखौ ओरै लोगो मोनाना नोङो नोंसिनिसो दा कसान बाजारालाय।
किसान बाजाराव हबथिंग्रा आं मिथिआानो उबेथिं किसान बाजारा।
ऐ आनन्द बाजारखौ मिथिबाय दा
ओ
बिनि सोनाबफ नालाय माथो।
आनन्द बाजारनि सोनाबहालै मा बाजार दंलै?
आनन्द बाजारा नोंसोरनि सिद्दानिया ‌।
आ सिल बाजारा।
उ
बबे बबे जोंनि आनन्द बाजारनि सिद दा माबायदि बाजार आं दाबो नुफेराखै बबाव मानसिफोर खिसान बाजार खिसान बाजार होननायखौब बिथिं सानोदै आङो।
उम आन्दाय मारबाय होनबा?
हा अबे जराव किसान बाजारमोन बिलाय।
ओइ जग्रबसेल' गामि ओमफ्राय ओरैनो दारांगासो गोलैजोबखायो ओमफ्राय नाम दोननायसो।
दालाय बिअनि मिथिङावबो बिवनि मिथिङावबो किसान बाजार किसान बाजार होननानै थाङोब्रा किसान बाजाराव होननानै।
ए उम उम आन्दायनाय जाहैबाय।
होनोमबाबो आं दाबो बेखौ होनो होननानै खाथि थांफेरनो मोनाखै माने।
उम
थांबायसो दां खिबानो मोनथिफेराखै।
फिसाजोआ अबाव थांदों ना उन्दुदों?
ख्रसिङाव थांदोंमोन फैबाय मोनफैबाय।
ए एखथरा
ख्रसिं ख्लासाव एथरा बैनै मा मा दावदै नामा एवनानै जागासिनो थाय खेलदें खालथां खेलदें खालथां एरगासिनो।
दाउदैखौव।
दाउदै एवब्रब एवब्रब जायो सयाबिन थवाबिन माबाबो एवखुमा एखुमा जायोहै।
माबायाव जाबोन दा दाउदै दा माने गेस बाहायनांलायगौ दे फाख्खयावनो मोनगौमोन थिंसायावनो मोनगौमोन।
दहायैनो मोनगौमोन दहायैनो दोननांगौमोन सारायखौ दिहननानै।
उम बेसेबां मोजां मोनगौमोन दा।
फैसाल' खरस जेरावबो रोङा।
रोङानोलै बेसेबां मैगं गायो मालाय।
गायबावगोन नायफै माबा मैगं दं। पथल दं खांखिलर दं जेबो गैया।
आरो बेसेबां मावथिया आरो मालाय रिल्स खालामनो रोंबावलायबाय सो।
सिगांसो मावोमोन मानसिफ्रा बासिबाय थायोहाय बेखायनो होलाबाय थारसै आं दाना।
आरो बे मोखाङावनो नोगोर गिदिर गिदिर सबाय बिमा दं बेखौबो होनाससो होनांगौ र'।
ओं
हो
ओ माबा खालामनानै होदेरनांगौब्रा एसे एनो।
ओरैनो होननायखिनिखौनो माबायदि जादों नुवाखै दाख्लै बबाव बबाव नुहैलायलांबायसोमोन।
ओरैनो सानैजों होनो होनना नै होनो होननानै होनखाथारनानै मिनथाव मिनथाव लिरनानै होबाय खुनु मानसिफ्राबो जि गाज्रि गाज्रि थायोलै
थायोलि दुनियावल' सोर साबेसेया मोजांखाय
मोनसो
दुनिया याव सोर साबैसे मानसिया मोजांखाय
एसे सिगि हरजानानैसो गैलादां दानफिननाय नुबाय आङो
ओ
आरो गोजौआवबो माबा हरबाय ना
कपेरायद हरजागोनबो होनना बुंहरनांगौ से खालामनो जागोनबो होननानै ओ ओ
इउटुबाव हरदों आनो
होमबालाय माथो
गैला मसै
उ
खुन बोजोंनिखौ बोजोंहाय लांनो नागिरो
ओ
ग्रोब जाखो बे सानै मानसियालाय अबेनि जाखो आफिजों आफाजों
आफिजों आफा
ओ आफामाइनि बिहाव जाबाय आफि माइनि बिहाम जाहैबाय
ए जानो आंबो मिथिया बेखौ अबेनिथाय
लगाय देरहैथारबायमोन दा
ए जायगाखौ मेनसन खालामालै दाना मानसिफ्रा एसे एसेल' माबाफोरखौ होसिगोन दुइ मिनिट थिन सेकेन्ड बिदि ओमफ्राय मेनसन खालामफाया
कमेन्ट हरबाव रावबो रिप्लाय होला गैला ओमफ्राय ने मिथिला म बबेनि मानसिखौबो सिनायला
गावना फिउस बारायनानैल' खालामो बिसोरो ओंखायनो ए थिन सेकेणडफोरनिल' माबा खालामनांगौ
ओमफ्राय नुवाखै आ बेयावनो हो देबायमोन ना फटकखौ जोंनिखौ गोदाव सोराव बोथोरा दहैलुलुबाबो गरमथार हाय
दे होमबालाय लाखिथ'नोसै ने मोजां
दे दे ओ दे
ओ दे बाय बाय
बाय बाय
उ
जायाहाय फाग्लाया बिदि रायलायो।